हेल' नोंथां औ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथांनिफ्राय
खोनानो खोनाबायना एबारो?
औ खोनाबाय दे।
औ नोंथांनाव ओ नोंथांनो माने आङो दानि ओ जुगनि जे ए आइ बुङो बेखौ आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स आं बिनि बागै एसे फोरमायनो सानदोंमोन आरो नोंथांनि सिगाङाव ए सम दोङब्ला? एसे फोरमायजागोन नामा नोंथां।
औ नोंथांफोर माइग्रोलाय
दा जों एइ आइ एइ आइ जोङो ओ आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्खौ जोङो बुजियो बेयो जाबाय ओ सुबुङा बेनो साननो हानाय आरो आरो हायो आरो मावनो हानाय खामानिखौ सोना होयो बे एइ आइ आव एइ आइ एइ आइ जे बुजोङो एइ आइ आ ओ मानसि बादिनो जे जों जि सानो बे बेखौ सानो माने सुबुङा जेखौ फोरोंगोन बेखौबो इनो रोंलांगोन दा जोङो दानि जुगाव नुनो मोनदों ए आइ ए आइ आ गोबां रोखोमनि थायो। जेरै जोङो गावनि मबाइल माइलाव नायोब्ला जोङो जोंहा गुगोल जिमिनि सात जिबिटि आरो गोबां बिदिनो टुल्स दङ जेरै गुगोल अननि ओ बिदियाव ए आइ दङ आरो दा ए आइ नि गेजेरजों जोंहा गोबां रोखोमनि खाबु मोनबोदों दा बे खाबुफोरानो जादों जे जोंहा ओ मेडिकेलाव जे डक्टरफोरा ओ सासे सुबुंनि मारखौ जुदि नायनोब्ला बे ए आइ जों ओ ए आइ सुमनि जे बिनि सोलाय फोरखौ माने स्केन खालामनानै खम समनि गेजेरावनो मान मोननो हायो बे ए आइ नि गेजेरजों आरो ओ जोंहा ओ फरायनायनि सायावबो जे सासे फरायसाया जुदि मोनसे ओ सोंथि एबा सोंनानै फिननाय नागिरनोब्ला जोंहा ए आइ नियाव ओ जिखिनि सोंथि दङ बेखौ लि -लिरना हरबानो बियो ओ खोन्थााहरो आरो आरो बे ए आइ नि गेजेरजों दि जोंहा ओ जि आबाद मावो जों बर'फोरा जे आबादाव जुदि माया मोनसे बेमार जायोब्ला बा एम्फौ एनला जुदि लानानै आबादा खलांनोब्लाब्ला जोङो बेखौ ओ कनि एबा मबाइल केमेर जोङो फक् सनानै ए आइ आव जोङो आपलड खालामनानै बेयाव मा बेमार जादों मानि खम बेखौ जोङो ओ रिसार्च एबा नायबिदांनो हायो आरो ओ आरो बेनि गेजेरजोंनो
औ
जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोंहा बाजेट नांगौ जायो जे दाबसे जायगायाव थांबा जोंहा बेसेबां थानायनि जानायनि बेसेबां रोखोमनि बेसेन नांगोन बे बेसेनखौ जोङो ए आइ याव जिखिनि नांगौ एबा थानो खैदिन थागोन बेफोरखौ जों ए आइ आव गावनि बाजेटनि जिखिनि लिस्ट बेखौ लिरनानै होब्ला बियो माने फारसेनिफ्राय जोंनो बुजायना होयो। दा बिदिनो फोराव मोजांबो हामाबो जों ए आइ जुदि मोजाङै बाहायनो रोंब्ला बियो जों बियो जोंजों मोजां बाहायजागोन नाथाय जों जुदि बेखौ नांनायनि बारा ए आइ खौ बाहायब्ला बियो गाज्रि जागोन दा गाज्रि बुंब्ला ए आइ आ जोङो गावनि जे पार्सनेल एबा पार्सनेल लाइफनि बाथ्रा एबा फटकखौनो हमना ला जुदि जों ए आइ प्लेटफर्माव जुदि जों गावनि फट'क एबा भिडिअ'सफोरखौ आपल'ड खालामनानै माबा मोनसे इदिट खालाम दा जों बेयाव हगारो नाथाय बे हगारोब्ला ए आइ आ बेखौ गावनि डाटायाव माने सेभ खालामजोबना लायो अब्ला जायोबा बेयाव गावनि पार्सनेल लाइफनि बाथ्रा एबा फटकफोरखौ हगारो अब्ला बियो माने सबखौबो डाटाखौ लाखिनानै बियो सासे सुबुंखौ माने बरबाद खालामनो बारा सम नाङा बेनिखायनो जोङो ए आइ नाव माने गावनि गोनांथिखौल' सोंनांगौ एबा बाहायनांगोन अब्ला माने गावनि नांनायनिख्रुइ जों बा बांद्राय बाहायोब्ला माने ए आइ आ मानसिनि गोसोखौ बिनि आखलखौ नायनानै बुंनानै मिथियो माने ए आइखौथ' मानसियानो बानायदों थेवब्लो ए आइ आ मानसिनिख्रुइ गोबां आव- आवगायलांबाय मानोना ए आइ आ सब जायगायावनो थायो जेरै मबाइल जेरै मबाइलाव दोङो सिरि दोङो एदि बुंबानो खोन्थायो जे दिनै अखा हागोन ना हाया बे गाबोन सान्दुं दुङो ना दुङा बेफोरनि बागै माने ए आइ आ क्लियारलि बुंजोबनो हायो आरो दानि जुगाव आरो
औ
जोंहा गारि-मथर सालायनोब्लाबो जोंहा सासे सुबुंनि गोनांथि नांलायला माने सलायनो थाखाय द्राइभार नाङा गारियाव ए आइ खौ सोनानै ए आइ बुंनानैनो बै जायगायाव थांगोन बे जायगाखो नों बिनि बिनि सिगाङाव बुंबानो माने बियो लासैनो लां -लांगोन आरो आरो जोंहा मोनसे गोबां माबा थायो जे जों दाबसे जायगायाव थांब्ला सोहोराव थांब्ला जोंहा गोबां ट्रेफिक जायो नङा होमबा नोंथां बा बे ट्रेफिकआव जोङो जोङो जे मबाइलाव जोङो नायब्लाबो जोंहा डाइरेक्ट मिथिखाया बेनिखायनो जोङो ए आइ नि थ्रुयै जोङो जे बबे लामाजों जों बेसेबां ट्रेफिक दङ बेखौ जोङो नायनानै खालि एबा गारि गैयि लामाजों जों थांनानै माने जोंनि जे मोनहैनो मोनहैनो गोनां जायगायाव जोङो थाबैनो सहैनो हायो दा ए आइ गोबां रोखोमनि दा बुंजोबनो हाया दा ए आइ नि बाथ्राखौ दा नोंथाङाबो जाखिनि एसे दोङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा ए आइनि बागै जे जोंहा ए आइ बाहायनानै जे जोंहा मा मा मुलाम्फा जाखो जेरै मबाइलावनो आं दहाय बुंखाबाय जेरै सात जि पि टि नोंथाङाबो एसे मि-मिथिखागौ जा-जानांगौ जानांगौ सात जि पि टि खौ जे मबाइलावनो थाखायो बियो
औ
बेयाव जोंहा ओ कुइसन एन्सार नांगौब्लाबो जोंहा सार्च खालामबानो मोनो दा बेफोरनि सोमोन्दै एसे जागोन नोंथाङा एसे
औ नोंथां ओ जोङो बेफोरनि बागैथ' ओ दा समाव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ गोबां गुवारै ओंखारो आरो नोंथाङाथ' एसे फोरमायखाबायानो ओ बिब्दिनो जोङो ए आइ निफ्राय जोङो ओ मोजां सुबिदाबो मोनो आरो जोङो बेखौ मोजाङै बाहायाब्ला जोङो बेनिफ्राय गाज्रि फिथाइबो मोननायखौ नुदों आरो ओ जोङो बेनिफ्राय मोजां फिथाइ होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जेरै फोरमायदों जेखौ सोलोंथाइफोरावबो बाहायनायखौ जोङो गोबां फरायसालि बा जों गोजौ सोलोंसालिफ्राव बेफोरखौ बांसिन बाहायनायखौ नुयो आरो ओ जेब्ला जोंनो सोंनायनि फिननायफोर नांगौ जायोब्लाबो बा नोङो मोनसे आयदानि सायाव ओ गुवारै बिजिरनानै जोङो ओ फरायसंनोब्लाबो बेखौ जोङो बाहायनो हायो बेयो मो जाङैनो जोंखौ ओ गुवारै फोरमायना होयो आरो जेरैबायदि जोङो गोजौ सोलोंसालि फोराव प्रजेक्ट बा बायदिसिना ओ एखौ प्रेजेन्टेसन बायदिफोर होनायफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो बेनि अनगायैबो जोङो खायसे ओ सोलोंबा फोरोंगिरिफोरखौ गावनि ओ रिसार्चनि सायावबो बाहायनायखौ नुदों आरो जेरैबाय दि जोङो दानि समावथ' बांसिन सुबुंफोरानो बा फरायसाफोरानो मबाइल फन बाहायो नालाय बेनिखायनो जोङो ओ बांसिन बेखौ बाहायनाय नुयो आरो जा नोंथाङा बुंदों सात जि पि टि होननाय बेखौ जोङो सोलोंथाइयाव बांसिन बाहायनायखौ नुदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो आबाद मावनायफोरावबो नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों बिब्दिनो जोङो खायसेखौ बाहायनायखौ नुदों आरो नाथाय जोङो ओ गामि ओनसोलफोराव बेफोरखौ बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनाखै आरो मानो होनोब्ला जोंना गोदो एसेबां बि फोरनि बागै मिथिनाय जायामोन बेनि थाखायनो जोङो ओ दानि समाव बांसिन ओ जा गोदान मा होनो सोलोंसा बेफोरखौ बांसिन बाहायनाय नुयो आरो बिब्दिनो जोङो गाज्रिनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोङो नोंथाङाथ' बुंखांबायानो जेरैबायदि डाटा सेफ खालामना लायो होननानै बिब्दिनो जोङो बेवहाय खायसेखौ फट'फोर होना होयोब्ला बेवहाय मबा ए आइ फोरा गाज्रिफोर बानायनानैबो हगारना होनायखौबो जोङो ओ बायदि ससियेल मिडियाफोराव जोङो नुनो थांदों आरो
दा गोबां रोखोमनि दा जालांबाय ए आइ आ माने जों दा ए आइ दा ए आइ आ जोंनि इयुनखौ लानानै गोबां मोजांबो आरो गाज्रिबो मानोना जोङो ए आइ खो जुदि जोंनि नांगो हिसाबै जुदि जोङो बाहायलांबाय थायोब्ला ए आइआ दा जेरै खाबु होदों बिदिनो खाबु होलांगोन नाथाय जोङो ए आइ खौ आ इउन इयुनलासिम जों जुदि नांनायनि बारा जुदि इउस खालामलाङो ला आरो गावनि सानायनिख्रुइ बांसिन बेैयाव डाटा जुदि गावनि माने ए आइ जों मानसिया सोलिजागोन आरो बे बाथ्राया माने ए आइ सो मानसिखो माने बाहायनाय रखम बिदि जागोन आरो। मानोना ए आइ आ माने गावनि साननायखो गावनो खालामना लायो आरो बियो गुबुनजों सोलों जाया ए आइ लादों जे जों जिखिनि खामानि मावगोन जोंनि थानाय जानाय लोंनाय बेखौ नुनासो बियो सोलोंगोन बियो माबाबो गुबुनजों सोलोंजाया ए आइ ए आइ आ नुनानैसो सोलोङो दा बिदिनो ए आइ ए आइ आ, ए आइखौ नोङो जि सोलोंगबाय बा जि गावनि नाथाय एनालइस खालामगोन थ' ए आइ इखौ सोना लाजोबगोन एबा स्टर खालामना लाजोबगोन आरो बियो ए आइ। दा ए आइ आबो आं दहायनो बुं हाबाय गोबां रो खोमनि थायो होननानै दा दा बिबो मानसिनि दा ओ जि जा बुं खोंबोदों ग्राफि बुङो जोङो बेखौ बे ए आइजों जोङो जोंहा मोनसे फिल्म एबा मुभि बानायनो जेब्ला जोंहा गोबां फैसा नांगौ जायो जे केमेरानि फैसा दा ओ एक्ट्रिस एक्टरनि गोबां फैसा नांगौ जायो अब्ला जोंहा मोनसे फिल्म बानायनोब्ला गोबां बाजेटनि गोनांथि जायो। दा बेखौ जोङो सल्भ खालामनो थाखाय ए आइ ए आइ प्लेट फ्रमाव जुदि जोङो जि गाव फिल्म बानायगोन एबा सं एलबाम बानायगोन अब्ला बिनि नों जिखिनि मारै जे केमेराखौ बबे एंगोलजों नांगो बेखौ नोङो प्रम लिरनानै नोङो माने ए आइ आव हरबा ए आइ आ खम समनि गेजेरावनो ओ नोंनि ओ जे नोंनो जे नों जि लुगैदों बेबायदि भिडिअ' बानायना हरो आरो। आरो मोनसे फट' जोंहा फट' इदित बुङो बेखौ इदिट खालामनोब्लाबो जोंहा इ आइआ ओ प्रम लिरना हरबानो बानायना हरो। दानि जुगाव माने ओ फट' इदिट खालामनोब्ला जोंहा गोबां गोबां रोखोमनि दोङो टुल्स दोङो नाथाय बेफोरखौ नांलायला दानि जुग मानोना ए आइ आव जों जुदि मोनसे फर्म लिरना हरोब्ला बियो एक मिनिट एबा दुइ मिनिटनि गेजेरावनो बियो बानायना हरो। जे फिल्म बानायब्लाबो जोंहा ए आइ नि गेजेरजों बानायनो हायो। मोनसे मेथाइ एबा सं बेखौ बानायनोब्लाबो जोंहा ए आइ आव लिरना हरबानो गाव बानायनानै हरो। दा बिब्दिनो आरो ओ जोंहा गोबां खाबु जाबो जाबोदों गोदोनिफ्रायनो ओ बियो गैयामोन नाथाय बियो गिबियाव आं दा बुंनो सानदों लास्टावनो बियो जिगुजौ बाजि मायथाइयाव जादोंमोन आरो ए आइ आ
दाथ' जों बुंजोबनो हाया बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोनाय थाजों थाबाय नोंथांनिसिमबो समाबो जाबाय औ दे।